नोंथांसिम ओ नोंथाङा दा मा खालामना दोङो
औ जिरायनानै दङ आङो
औ नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जादों आङो नोंथांजों ओ बर' समाजाव सोलोंथाइनि बागैहाय माबायदि जौगासारनाय लाबोदों एबा माबायदि जौ बासारदों बेनि बागैसो आङो नोंथांजों फंनैसो सावरायनो होननानै सान सानदोंमोन सावरायनो हागोन
औ औ औ हागोन थारैनो
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमाय ना होनो हागोन ना सोलोंथाइ बिथिंनि फारसे
औ हागोन नोंथां थारैनो दा नोंथां औ जा नोंथाङा जोबोर मोजां सोंथिखौनो सोंबाय आं गोजोननाय मोनगोन नोंथांनो फोरमायनो मोननानै दा सोलोंथाइ उम बिथाङा बुंदों बर' सोलोंथाइ एबा बर' बिजोंनि फारसेनो बुंनो लांबाय आङो दा सोलोंथाय बुङोब्लाथ' जों ओ गिबियावनो जोंहा बिजों सायख' खना लानांगौ जायो नङा होमबा सोलोंथाइ होनोब्लाथ जोंहा जेरै ओ जेरैहाय जोंनो सासे सुबुंनो थांनानै थानो थाखाय जिउआव सोलोंथाइ गोनां थार थिग बे लेखायैनो जोंहा थांना थानायजों लोगोसेनो बायदि जिउनि जाफुंसारनाय जाफुंसारै बायदि खामानियावनो जोंनो सोलोंथाइया गोनांथार दा बे लेखायैनो सोलोंथाइ जोङो जिउआव जाफुंसार जानो थाखायल' जोङो ओ सोलों सोलोंथाइ लानाय जाया गोग्गो सोलोंथाइ जों बायदिसिना खामानि जिउआव बायदिसिना खामानि मावलांनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइया जेब्लाबो गोनांथि जेरैहाय ओ साख्रि मावनायनि अनगायैनो जोंहा बेफार फालांगि खालामनाय बायदिसिना जिउआव खामानि मावनायावनो जोंनो सोलोंथाइनिया गोनांथार सासे सुबुंनो अदेबानि जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला जब्लाथ' जेबो खामानियानो जाया नंगौना थिग बे लेखायनो जोंहा सोलोंथाइ लानायनि बिथिङाव नायनो थाङोब्ला बा गोबां बिजों नि जों जोङो सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनो गोबां रावनि बिजोंजों थिग बेबादिनो जोङो जों नुनो मोनो जोंनि समाजावबो जोंनि एबा जोंनि बर' हारियावबो ओ बर' बिजों लानानै सोलोंथाइाब लाबोनायखौ जों नुनो मोनो दा बर' बिजोंनि सोलोंथाइ होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा आगोलावथ' जों बर' बिजों सोलोंथाइ गैयै समाव जोंहा गुबुन हारिनि सोलोंथाइ लानानैनो जोङो सोलोंथाइ लाबोनांगौ जायोमोन दा बे लेखायै जोंहा बर' जों होननानै बुंनो थाङो ब्ला जोंहा बर' बिजोंनि थाखाय जोंहा गोबां जोंनि बर' बर'नि ओ जोहोलाव जोहोलावजोफोरा आ दावहा एबा सोमावसारनानै जोङो बर' बिजोंखौ मोननो मोननाय जादों नंगौ थिग बेबायदिनो जोंहा जेरैहाय रमान हांखो जेरै देब'नागरि हांखोनि थाखाय सोमाव जानि खायसे खायसे जोहोलावखौ जोङो बर'नि मुं जाबोनाय नुनो मोनदों दा बेलेखायनो जोंहा सोमावसारै सोमावसारै जा जों मोनदों बर' बिजोंखौ सोलोंथाइ लानो जों खाबु मोनदों मोनसे समाव थिग बे लेखायनो जोङो जिदाइन मे खौ जोङो बर' बिजों सान महरै फालिनायखौ जों नुनो मोनो एबा नुनो मोनबोगासिनो दङ जोंनि ओनसोलाव औ औ दा बे लेखायैनो जोंहा बर' सोलोंथाइ लानानै जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो गोबां जौगाखांनाय एबा जिउआव जाफुंसारनायखौ नुनो मोनो दा जों जोंनि ओनसोलाव बर' बिजोंजों ओ बिजोंनि फरायसालि गोबां नुनो मोनो आथिखालावबो नुनो मोनो जोङो गोबां ओ थिग बेबादिनो मोजां मोजां सोलोंथाइ लानानै जोङो सासे लाइमोन एबा लाइमोनफोरा ओ गावनि जिउआव ओ जौ जाफुंसार जानायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबादिनो जोङो गोजौ सोलोंथाइ गेजेर सोलोंथाइ गोजौसिन सोलोंथाइ जों लानो हायो थिग बेबादिनो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा सोलोंथाइनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो सोलोंथाइखौ जोङो गिबियावनो सोलोंथाइनि गुरु होननानै बिमा बिफाखौ सानना लानाय जायो नंगौना गिबियावनो बेनि उनाव जोङो सोलोंथाइ लानो थाखाय ओ फरायसालिनि जा फोरोंगुरु बिथांमोनखौ जोङो ओ जिउनि बिथांमोनखौबो जोङो जिउनि गुरु होननानै सानना लानाय जायो दा सोलोंथाइ लानो थाखायथ' जोङो गुबुननिफ्राय ओ सोलोंना मोननांगोन दा सोलोंना मोननो थाखाय जोंहा फोरोंगुरुफोरनिफ्राय सोलोंनाय जायो बायदि रोखोमनि मोनथि खोथा जों सोलोंना मोनो सोलोंथाइ मोनो ओ खोनायै जायो खोनायै एबा नुफेरै जों मोनथिना मोनो बिदिनो बायदि रोखोमनि जोङो सोलोंथाइ लानो हायो सोलोंथाइ होनब्ला जों फरायनायखौल' बुंजाया बेनि अनगायैबो जोंहा जेरै बायदिसिना रोखोमनि सोलोंथाइ जेरैहाय जों ओ सोलोंथाइ गुबुननिफ्राय नुनानैबो जोङो बायदिसिना रोखोमनि सोलोंथाइ लानो हायो गियान लानो हायो बेफोरखौनो जोङो सोलोंथाइ बुङो दा सोलोंथाइनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ सासे फरायसालियाव गोग्गो सोलोंथाइ थानो थाखाय बेनियाव मोजां आखु मोजां गियान बायदिसिना थानाया गोनांथार दा फरायसा समाव जोंहा सोलोंथाइ लानाय समाव ओ निसा जाथिय बुस्थु जौ जुवानिफ्राय जों जानगाराव थानांगोन ओ थिग बेबादिनो जों जानगाराव थायोब्लासो सासे जाफुंसार ओ मानसि एबा जाफुंसार सुबुं जानो हागोन इयुनाव जोंनि संसारखौ दालांनो हागोन मानो होनोब्ला जोङो बेजों थायोब्ला जोंहा गोबां जिउआ गाज्रि गोहोम खोख्लैयो बेफोरजों थायोब्ला थिग बेनि अनगायैबो जोङो ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंहा बायदि रोखोमनि गियान जों सोलोंना मोनो दा नोंथाङाबो आंनो सोलों थाइनि फारसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो नोंथाङा औ औ
थारैनो नोंथां आंबो नोंथांनो सोलोंथाइनि फारसे ओ फंनैसो फोरमायथिनो होननानै सानदों ओ जोंना जिउ दानायावहाय सोलों थाइया गोनांथार होननानै आं सानो नोंथां सोलोंथाइ गैयाबोला जोङो ओ सासे सुबुं जानो हाया होननानै आं सानो आरोना नोंथां ओ जोंनो इयुनावहाय सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार सोलों थाइ गैयाबा जोङो ओ गासैबो बिथिङावनो ओ फावसायनानै थानो गोनां जायो नोंथां ओ बेबायदिनो होन जोङो बेफार फालांगियानो जा ओ गोजान लामा दावबायनो थांनायावबो जोङो ओ जोबोद खस्थ' थ' जायो आरोना नों थां सोलोंथाइ गैयाबोला ओ आं सानोदि ओ सोलोंथाइ आनो जोंनि जिउनि मोनसे गोजौ बाहाग गो जेराव जों सोलोंनानै ओ मोजां मानसि जानो हायो ओ जोङो गिबियावनोहाय ओ सोलोंथाइनि बागै फंनैसो फंनैसो आङो नोंथां ओ बे बेबायदिनो जोंनो ओ जोङो बिमानि रावैनो जोङो सासे गोजों गोजौ मानसि जानो हायो जेरैहाय जोङो दानि बिथिङावहाय नुनो मोनो गावनि बिमानि रावखौ फरायालासे जे जोङो आ आथिखाल मुगायावहाय इंराजि रावजों गोबां फरायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां
मोनो मोनो मोनो थारैनो
जि राव रावजों फरायबाल'दि ओ सासे मोजां मानसि एबा सासे गुन गोनां मानसि जानो हागोन ओ बे खौल'आङो सा बेखौ आं सा साना आरो ना नोंथां जोङो बिमानि रावजों फरायनानैबो सासे ओ गोदोर गोलाव मानसि जानो हायो होननानै आं सानो आरो ना नोंथां नोंथाङा दहायनो बुंखांदोंमोन दि ओ बिमानि रावखौ लाबोनो थाखा हाय ओ गोदो गोदो गोदाय ओ जोंनि बिर जोहोलाव जो फोराहाय दावहा नांनानै मुं ख्लं जानानैहाय ओ जोंनि बिमानि राव जेरैहाय देबनागिरि रमान हां बेफोरखौ लाबोदों होननानै नोंथाङा आंनो इसे सिगाङाव फोरमायथिनानै होखांबाय नङा होनोबा नोंथां
उम उम नंगौ नंगौ
ओ जोंना सोलोंथाइया जिउ दानायाव जोबोर गोनांथार जोंनो सासे फरायसा नोहाय ओ गुन गोनां सोलोंथाइ लानोबोला बे फरायसा या गावखौनो जोबोर मोजां खालामग्रोनांगोन बेयावनो बेयो नख नखरावनो गावनि बिमा बिफानिफ्राय गोबां बिथिङावनो ओ आखल आखु गियानफोरखौ सोलोंनानै लानांगोन नों थाङानो दहाय बुंनानै लादोंदि ओ सोलोंथाइनि बिथिङाव बिमा बिफायानो गिबि गुरु होननानै औ नोंगौ नोंथां सोलोंथाइ सोलोंथाइनि बिथिङाव जोंना गिबि गुरुयानो जादों बिमा बिफा बेनि उनावहाय जोङो ओ सेकेणड गुरु होननानै बुङोबोला जोङो फोरोंगिरिखौ होनजायो आरो ना नोंथां जोङो सा जसे मोजां फरायसा जानोबोला जोङो फोरोंगिरिनि गासै खोथाफोरखौनो मानिनां गोन ओ बेनि फरायसालियाव थांनायनि सिगां जोङो थाखो खथाफोरखौ साखोन सिखोन खालामनांगोन बेनि उनाव ओ फोरोंगिरिया जा बुङो बेखौ मानिनानै सोलिनांगोन आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो सासे ओ गोग्गो गुन गोनां ओ फरायसा जानो हायो आरोना नोंथां इयुनावहाय जोङो फरायनायजोंनो ओ मोजां मानसि जानो हायो एबा मोजां गोदोर जानो हायो ओ फराय सोलोंथायाव जोङो गावनि संसार जानायनि बागैबो जोङो ओ हेफाजाब मोनबोयो बेबायदिनो जोङो सोलोंनानैनो ओ सासे गोदोर मानसि जानो हायो एबा साख्रि लानो हायो बेनि उनावहाय गावनि न'खरखौ सामलायलांनो हायो नोंथाङा दहायसो फोरमायनानै होलां दों जोंना सोलोंथाइया ओ गोबां रोखोमनि दङ होनना जेरैहाय ओ फरायनाय खौल जोङो सोलोंथाइ होननानै बुङा नङा होनबा नों थां औ बेबायदिनो जोङो ओ सासे गोदोर गोलावनिफ्राय मोनसे लानानै ओ गोबां बा थ्राखौ सोलोंनो हायो एबा सासे आबादारिनिफ्राय ओ बेनि बागैबो बे बिथाङा आबादारियाहाय माबोरैहाय मैगंफोरखौ गायो ओ बेफोरनि गासैखौबो मोनथिनायखौबो जोङो सोलोंथाइ होननानै बुंनाय जायो आरोना नोंथां ओ बेफोरखौ बेफोर गासैखौबो मिथिना लानायानो ओ जोबोद गोनांथार आरो ओ सासे ओ गुन गोनां सोलोंथाइ लानोबोला बेनि बागै आङो फंनैसो नों थांनो सोलोंथाइनि बागै फोरमायनानै होलांबाय नोंथां बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो
औ थारैनो नोंथांजों गोबां खोथा सावरायनानै आंनि गोसोआबो गो जोननाय मोनबाय आसा खालामो नोंथाङाबो आंजों रायलायनानै मोजां मोनबाय
औ नोंजों नंगौ नोंथां
औ औ औ थारैनो दा जों औ औ औ थारैनो जोंना समाबो जाबाय नोंथां एसे थ'नोसै उनाव लोगो मोनलांगोन होननानै आसा फारिनाय था थाबाय नोंथांनिसिम गोजोन्थों